हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों
औ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ
दा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन माने बर'फोरा बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो? दा बेनि बागै औ नोंथांजों माने दसे सम दान्दिसे सम सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो।
औ
उम ओ गिबियावनो बर'फोरा बैसागो फोरबोखौ मारै फालियो बा मानि थाखाय फालियो बेखौ नोंथांङा सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ
गिबियावनो जों बुंनो थांङोब्ला बैसागुखौ जोंङो बैसाग बैसाग जेरै जों बोसोर गोदान जेरै बोसोर गोदाननि नामाव जोंङो फालिनाय जायो जे खौ जों बोसोर गोदाननि नामावहाय जों रंजानाय खुसिजोंहाय जोंङो बोसोर गोदानखौ बरायनाय जायो आरो रंजा खुसियै आरो जों जों नुनो मोनो बैसागुखौ फालिनाय जायो जोंङो बैसागुखौ जों मोननै रोखोमावहाय नुनो मोनो आरो राननायखौ हाय जेरै मोस सौ बैसागो, मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो आरो।
औ औ
जों मोसौ बैसागुखौ लानो थांङोब्ला जों बोसोरनि जोबथा जोबथा खालि जों मोसौखौहाय मोसौ बैसागुखौ फालियो आरो जेरै जों मोस-बोसोरनि जोबथा खालि जों मोसौखौहाय दैसाफ्राव थुखैयो आरो दैसाफ्राव थुखैनायावहाय लावखारफोरा लाव-लावखारफोरा मोसौ थुखैयो आरो बे मोसौ थुखैनायाव दोंसे मेथाइ रोजाबो आरो। औ औ बे मेथाइखौ ओदै मेथाइखौहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदे बाय दि दाजा बिफा लावखार बायदि जा औ बिदि ससेखौ होनबाय आरो आं
औ औ बै माने बे मेथाइखौ माने मोसौ बैसागुखालि रोजाबो आरो ना? औ औ मोसौ थुखैनाय समाव माने रोजाबो आरो ना? औ माने बे फोरबोखौ बर'फोरा गो दो-गोदायनिफ्रायनो फालिबोदोंना दा गोदानै फालिनाय नेमखान्थि बेयो?
बियोथ' जोंनि गोदो-गोदायनि आजौ-आजै-आजौनिफ्रायनो जों फालिबोनाय जों मिथिस'यै समनिफ्रायनो जों बे फोरबोखौ फालिबोनाय आरो।
औ।
औ आरो जों ओरै मानसि बैसागुआवहाय थाङोब्ला जाय जों बैसागुनि बैसागनि से-से-से थारिख खालि जोङो मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो जिथु जों बोसोर गोदान होननानै होननानै ला ओ होनो बोसोर गोदान औ।
औ औ।
औ बैसाग मासनि सेथि सेथि-सेथि दिनावहाय जोङो बिदिनो फुङावनो सि खारनानै जों दुगै-लो दुगै-लोबै जों बिदिनो गेदेर फोर खौहाय मान बावो आरो उन्दैफोरा उन्दैफ्रा गेदेरनिफ्राय बोर लायो जेखौ बोर सारस्रियो आरो बिदिनो गामि-गामि, गिदिं-गिदिं उन्दैफोरा गिदिरफोरनि फ्राय बोर लायो आरो गिदिरफोरा बिदिनो बोर सारस्रियो आरो। औ आं मोनथिनाय म थेब्ला आरो बिदिनो बैसागुनि नैथि साननि फ्राय नैथि साननिफ्राय गानफब जोमफबै सेंग्रा सिख - सेंग्रा सिख्ला ज'-ज' हानजा-हानजा लायै-लायै बिदिनो जों मोसा मोसानायखौ नुनो मोनो आरो मोसानायाव बिदिनो जों गोबां बिदिनो बिदै लोंग्रा बिदै जों मोनलोंनायमोन नुनो मोनो मोनलों ओं जेरै लोंग्रा बा जों माइब्रा बिदै माथानि स जों बिदिनो बायदि बायदि लोंग्राफोरबो जों मोनो आरो ओ बैसागु फोरखौ जेखौ जोङो बाहायनाय जायो। औ।
औ माने बैसागो फोरबोआव बर'फोरा बेफोरखौ बा गुबैयै बाहायो आरोना माने बर'नि मोनसे बेफोर जाग्रा लोंग्रा- फोरा फोरखौ माने बर'नि नेरसोन महरै माने बाहायो आरोन
औ नोंगौ।
औ। बै बर'फोरा जे बैसागु फोरबो फालिनायाव जे मोसायो बा रंजायो। औ बेखौ बेसेबां सानसे मालासि मोसायो होननानै नोंथाङा मिथिगौ
ओ जों गोदो-गोदायनिखौ जोङो लायोबाथ' गोदोथ' दानसेहालागै जोङो हायो होननायखौ जोङो खोनानो मोनो जोंनि आ आबै आबौमोननिफ्राय बैसागुआ दानसेहालागि आरो जों दानिखौहाय हमनो थाङोब्ला- जोङो बेखौ स्नि- स्नि सानहालागै थाङो आरो आरो नै दानिया दानसे लागि औ थाङो।
स्नि सानसिमल' फालिनाय जायो आरो ना दा नै गोदान मुगायाव।
औ-औ बैसागुखौ जों- स्नि सानसिमहालागै फालिनाय जायो। बिदिनो जों औ ज' ज' जानानै जों हानजा-हानजा सेंग्रा-सिख्ला सेंग्रा-सिख्ला हान्जाया बेलेग आरो बोराय बुरैनि हान्जाया बेलेग- बिदिनो जों ज'-ज' हानजा-हानजा बेरायनायखौ नुनो मोनो आरो जोबोर रंजा खुसियै ज'-ज' ओंखारलायनाय। खौ जों नुनो मोनो आरो आंनिफ्राय- नोंथाङा- बैसागुनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां माने बैसागो फोरबोखौथ' दं गोदो गोदायनिफ्रायनो फोलिबा फालिबोबाय दं। दासिमबो फालिबोबाय दं बैसागु फोरबोखौ माने बरफोरा रंजालि बैसागु होननानै मिथि थिनाय जायो आरो
औ नंगौ
औ बे रंजालि बैसागुखौ माने बरफोरा बरफोरनि माने देरसिन फोरबो होनोबा रंजालि बैसागुआनो आरो औ बेखौ माने बरफोरा गाजा गोमजायै खुङो मोन जायो जायो दं माने जे गोदान बोसोराव गोदान बोथोरनि नामाव माने बाथौ बाथौ गोदान गायसननायजों बाथौ फुजा होनानै माने बे गोदान रंजालि बैसागुखौ माने फोरबोखौ खुङो आरो बेफोर औ बेफोरखौ माने जों गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं आरो दासिमबो सोलिबोबाय दं बे रंजालि बैसागुखौ माने आस आसामाव बरफोराल फालिया माने गोबां हारि हारिसाफोरानो फालियो होननानै मिथिगौ
औ नंगौ
औ बे बेनिखायनो बे रंजालि फोरबोआ माने बरफोरनि मोनसे एंगारहायै सोमोन्दो गोनां मोनसे एसे रंजाथाइ आरो औ दे रंजानायखौ रंजानायखौ मानि थाखाय जेनेबा बरफोरा हारि बा आसामनि दाब दाब जागायाव फालि होननानै नोंथाङा सानो
औ आसामनि दा
जेनेबा' हमना ला गुबुन गुबुन माहा बा गुबुन मा होनो गुबुन माहा बा माबायाव मान्थावबोथ फालियो हायोमोन नाथाय बे बैसागोनि समावल मानो फालियो होननानै नोंथाङा सानो
बैसागोनि समावल जों मानो फालिनाय होननानै सानो माने जोंनिया बेयो गोदोनिफ्राय जोङो बांलानिखौ लायो आरो बांलानिखौ बैसाग समावहाय जों बैसागनि सेथि औ औ बैसाग दानावहाय जों बोसोर गोदाननि नामै जोङो फालियो आरो दाब दाब जायगायावहाय जों केलेन्डार हिसाबखौ लाबा गुबुन गुबुन रायजोआव बेलेग बेलेग आरो जोङो बांला हिसाबै जोङो मा मा जाथि मानसिया लायो होनब्ला जों असमियाफोरखौबो जों फालिनाय नुयो आरो गोबाङैनो बिदिनो औ जों मिसिंफोरखौ फालिनाय नुयो राभा बिदिनो आसामाव बायदि बायदि हारियाबो बैसागु फोरबोखौबो फालिनाय जायो आरो बर हारियाल नङा जों बेखौ मिथिगौ औ।
फालियो आरोना
औ नंगौ आरो गोबां बिदिनो जों रंजा रंजा खुसियै जोबोरैनो जों बेखौ फोरबोखौ फालिनाय जायो रावनिबो जे जों गोसोआवहाय दुखु दाहाफोरखौ एंगार एंगारो जों दुखु दाहा लाया लायालाबानो जों बे फोरबोखौहाय रंजा खुसियै फालिनानै फालिनाय जायो आरो
बे बै-बैसागो फोरबो फालिनायाव बा मोसानायाव माने बर'फोर फोरा मा मा दामजु बाहायो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ मोननैसो दामजुफोरनि आं मुं थिसननो हागोन खाम, ज था, सेरजा, सिफुं इदिनो जाबज्रिं आरो बिदिनो बायदि बायदि रो खोमनि दामग्राफोर बाहायो आरो बर'फ्रा। गोबां बिजोंहाय गोबां रिंसार फोर जोङो रिंनायखौ नुनो मोनो आरो जोबोरैनो मोजां रिंसारफोरखौ जों खोनानो मोनो। जों आरो जोंनि गोसोफोरखौ बे रिंसारफोरजों दामज्रुफोरजोंहाय जोंनि गोसोखौ सुग्लाय सुग्लाय होनायफोर नुनो मोनदों। आरो बे दामज्रु औ बे दामजुफोरजोंनो जोङो लोगोसे जोङो मेथाइ रोजाबो बिदिनो बायदिसिना जों मेथाइ रोजाबो सेंग्रा सिख्लानि जोङो सिख्ला बरायनाय मे थाइ हिनजाव गोदान बरायनाय मेथाइ बिदिनो बाय दिसिना मेथाइफोर जों खननाय नुयो बिदिनो सेंग्रा सिख्लानि एदावलायनाय मेथाइ आरो जों लावखार लावखार सेंग्रानि जों मेथाइ नुनो मोनो बेफोर दामजुफोरजोंनो रोजाबनाय। आरो बिदिनो बेबायदि जों बे दामजुफोरखौ जों गोबां जोंनि जोंनि हारियाव बाहायनाय जायो गोबांनो बिदिनो जोंनि गोबां फोर्बोफोर जाबा जोङो बिदिनो बायदिसिना जों दाब दाब जायगायाव लांनानैबो जों बेफोर दामजुफोरखौ लांनानै देखायहैनाय जायो जेरै जों दिल्लीयावहाय दिल्लीयावबो जोंनि दामजुफोरखौ जोंनि औ समायना बिदिनो जोंनि दामजुफोर दामनाय आरो जोंनि मोसानाय सि खिरि मोसानायफोरखौ जों दिल्लीयाव थांना थांनानै देखायहैनाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरोखि।
औ औ औ।
औ। बिदिनो आरोखि जों गोबां बिदिनो
माने नोंथांजों जों गोबां माने बैसागुनि सोमोन्दै एसेब्लाबो माने सावरायनानै गोजोननाय मोनदों। दा नोंथांङा दान्दिसे सम होना नै सावरायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।
औ। दा बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां समाबो जा
औ औ जाबाय जोंना समाबो दे होमबा ना गोजोन्थों
औ औ गोजोथों